नोंथां?
औ खोनादोंना नोथाङा?
औ खोनादों।
औ दा मा खालामदों नोंथाङालाय?
औ ओ ओरैनो दंथ'यो।
ओ
ओमफ्राय नोंथाङा?
आंबो एरैनो दं नोंथां।
आदसा।
ओ अ नोंथाङा दायो फ्रि दं आरोना होमबा?
औ।
ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायावसो सावरायना फैदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन नामा इडुकेसननि बागै।
औ औ। सावरायनो हागोन। दे
ओ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा इडुकेसना ओ एबा सोलोंथाइया गोदोनिफ्राय लानानै माबायदि सोलायबोखो एबा माबायदि दायो सोलिगासिनो दा थासारिया
औ सोलोंथाइयाथ' ओ गोदोनिखौ नायोब्ला दा नायोब्ला गोबां सोलायबोबाय मानोना गोदो गोदाय जोंनाव गुरुकुलनि बे आइदिया दंमोन आरोना जेनेबा ओ मोनसे जायगायाव बा बिफांनि सिङाव जिरायनानै गासैनोबो बिदि फोरोङोमोन। होमबा ओ आगोलनियाथ' जेनेबा बिदि नङामोनबा गोदो गोदाय ओ बे ओ दावहा नांनायनि बा नोंनि ओ मोसानाय बा सल' रोजाबनाय बि सेनि बागै बांद्राय बिदि खालामोमोन आरो जेनेबा नोंनि ओ मा होनगोन बेखौ जेरै बुदिबा मुलै आरो ना मुलै नोंनि फाहामनाय बेफोरनि बागै बिदि खालामोमोन। दा बेफोरनो ओ जों दानिखौ नायोब्ला गोबां एडभान्स टेक्न'ल'जि फैबाय आरोना। दा जोंना इडुकेसनखौबो नायोब्ला जोंना गिदिर गिदिर स्कुल जाबाय। जेराव गासै स्कुलनि सिस्टेमानो बेलेक बेलेक जायो। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे आरो डिजिटेल इडुकेसन जाबाय जोंहा अनलाइन क्लास जायो। बेनिफ्राय ओ फाहामथायाइफोरनि बेलायावबो नायोब्ला आगोलनि जेसेबां ओ बिफां लाइफां बेफोरनि सायाव बांसिन सोनारोमोन दा जोंना माने केमिकेल बेफोरबायदिनि फैबाय आरो ना फाहामथायनि राहायावबो। आरो आगोल सार्जारि माबा माबिफोरखौ जोंनि ओ मानसिनि आखाइजोंनो खालामोमोन। दा नाथाय बेफोरनि थाखायबो जोंना टेक्न'लजि फैबाय नङा होमबा। रबटजों सार्जि खालामनाय बेनिफ्राय गोबां जेनेबा एक्स रे एम आर आइ बेफोरनि थाखाय मेचिन फैबाय। दा बिदिनो सोलोंथाइनि माबाया सोलायलांगासिनो। आरोना नोंथाङा मा सानो
आं बुंनो सानो नोंथाङानो बेबायदि फोरमायखाबाय जिथु मोजाङै। मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम ओ ओ गोबां सोलायबाय नङा होमबा नोंथां।
औ
ओ सोलोंथाइया आरो सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनांथि मानो होनब्ला जोंनो बुंनो थाङोब्ला मोनसे ओ सोलोंथाइयानो जोंनि लाइफआव मोनसे गोबां माने इमपर टेनसिन जायो आरोना नोंथां जोंनि लाइफआव मानो होनोब्ला जोङो दा सोलोंथाइ लायोब्लासो जोङो माबा मोन जे ओ जोङो ओ स्कुल जोङो स्कुल एबा कलेजफ्राव जों हाबोब्लासो जों बेफोरावहाय जों सोलोङोब्लासो जोङो पेरेन्टस एबा टिचारफोरनि एबा जोङो बेनिफ्रायसो जों नलेज लानो हायो लोगोफोरनि एबा बुकनिफ्राय ओमफफ्राय जोङो बेफोर बेफोरबायदि नेचार ओमफाय जोंफ्राय मोनसे एक्सपिरियेन्स लानो हायो आरो ना नोंथां।
औ आंनि मथेबा माने औ
औ
बुंदो मा बुंनायदोंंमोन
आरो जों मेनलि जोङो बेफोर क्लासरुम आरो जों लाइब्रेरिनिफ्राय जों गोबां स्टुदेन्टफ्रा दिडपेन्ड खालामनानै टिचारफोरजों बेफोरबायदि टेक्सट बुक एबा हेन्ड राइटिं नट्स बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो उन्दैनिफ्राय एबा जोङो जों उन्दैयावथ' जोङो बेफोरबायदि क्लास नार्सारि एबा केजि आवथ' जोङो ओ टिचारफोरनिफ्रायसो जों सोलोंग्रो नांगौ जायो मानो होनोब्ला बिसिनिफ्राय जों एसे आइडिया मोनोब्ला जोंनि बिमा बिफाया जोंनि थाखाय सिखसा एबा सोलोंथाइखौ होयोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां एबा आरो जोङो सोलोंथाइ लानाय बिखयआवहाय जोङो टिचारफोरखौ जों रे सपेक्ट होनो नांगोन गिदिर गिदिरफोरखौ जों मान होनो नांगोन। अब्लासो जोङो बिसनिफ्राय जोङो मान मोनगोन अब्ला जोंनि सोलोंथाइ एबा आ आरो दाथ' जोंहा गोबां सोलायबाय नङा होमबा नोंथां टेक्नलजिजों गोबां मुवाफोर गनाय जाबाय जेरै स्मार्ट फनजों जोङो एबा कम्पिउटार बेबायदिनो इन्टारनेट बेफोरनि जाहोनायजों गोबां सोलोंथाइखौ जों लानो हायो मानो होनोब्ला बेफोरनि गेजेरजों जों गोबां इुकेसन इडुकेसनखौ जों लानो हायो मानो होनोब्ला जोङो इन्टारनेटनि एबा मबाइल फननि गेजेरजों भिडिअ बेफोरबायदिनो इडुकेसनेलनि भिडिअ फोर जों नायनानै गोबां सोलोंथाइखौ जों लानो हायो आरो जोङो अनलाइन क्लास जों एटेन्ड खालामनो हायो जों सोलोंनो हायो आरोना आरो जों जोंनि रोङिखौहाय जोङोहाय जा टेक्न'लजिजों बरन जानाय गोबां मबाइल फन एबा लेपटप कम्पिउटार रै इन्टारनेट बेफोरजों लोगोसे जोङो अनलाइन क्लासबो जों एटेन्ड खालामनो हायो मानो होनोब्ला जों न'आव थानानै जों गोबां ओ सोलोंथाइखौ जों लानो हायो मानो होनबा जों फिउ मिनिट एबा फिउ सेके्डावनो जोङो एन्सारफोरखौ जों मोननो हायो जोङो बेफोरनि गेजेरजों थ जोबोद माने इजि जाबाय होननानै सान लायो आरो लानांगौ आरो जनो गोदोनिफ्राय लां दासिै मानो होनोब्ला गोदोथ' बायदि गैयामोन आरो जायो जोंहा गोबां इजिय जानानै फैबाय मानो होनोब्ला गोदो बेफोरबायदि जों जि बुस्थु नांगौ जि जिनिस नांगौ जों गैयामोन दाथ' जोङो गोबां माने मदार्न मर्दार्न लार्निं जुग फैबाय नङा होमबा नोंथां गोबां माने चन्सेस जाना फैबाय आरो दा जोंहा गोबां बेबायदिनो ओ दा नायोब्ला जोंना गोबां स्टुडेन्टफोरा बेबायदिनो डिसटेक्टबो जादों बेफोरनि गेजेरजों मानो होनोब्ला ससियेल मिेडिया एबा ओंखारनायनि जाहोनै जोंनि स्टुडेन्ट मबाइल फन ओंखारनायनि जाहोन जोंना मोजांबो जादों गार जेबो मानो होनोब्ला सट्रिेक्ट जादों होनोब्ला ससियेल मिडिया गेम्स आरो बेबदिनो इन्टारटेनमेन्ट कमेडिस भिडिअ' नायनानै एबा आ टेक्न'लजिजों बरन जानाय गोबां बेफोरखौ नायनानै आ टाइम स्पेन्ड खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां नोंथाङाबो बेनि सायाव एसे माबाफोर बुंबावगोन नामा
अ आंनि मथेबा ना ओ सोलोंथाइया मा माने ओ सोलोंथाइया जोंखौ माने ओ कुइसन सोंनो थाखाय माबा होयो माने नोङो सोलोंथाइ थाबासो नोंनियाव मोनसे से ओ साननाय फैगोन जे बेयो मानो बिदि जादों आंथ' बिखौ बिदि मोनदोंमोन अब्ला नोङो बिनि सायाव साननायनि माबा फैगोन आरोना दा जेनेबा जोंखौ सिगाङो उन्दैयाव ओ बुङोमोन बांग्रिंनि बागै नोंथाङाबो खोन जानो हागौ बांग्रिंनि बागै उन्दैयाव जोंखौ मा बुङोमोन जे ओम मैदेरा जांख्रिनायनि थाखाय बांग्रिं फैदों बिदि माबा माबि बुङामोन होनबा बेनिफ्राय जोङो जेब्ला सोलोंथाइ लाबाय अब्लासो जोङो मिथिनो मोन बेबादि बांग्रिंआ मानि थाखाय जायो बांग्रिंआ मिथिंगानि मोनसे जाथाय नङा होमबा बेयो जोंनि ओ बुहुमनि सिङाव थानाय जा फ्लेट बे प्लेट टेक्टनिक प्लेटनि गिदिंनायनि थाखाय जायो होननानै जों बेखौ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो दा मिथिलांबाय बिदिनो आरो ना माने बियो जोंखौ कुइसन सोंनो थाखाय खिन्थायो ओमफ्राय बे कुइसननि गेजेरजों जों आरो मिथिनो मोनबावो बेफोरबायादिनो, सोलोंथाइ लायोब्ला मानसिया आरो, गोजौ निफ्राय गोजौ जालांनो हायो, आरो आं बेखौ सानो ओमफाय दा नोंथाङा बुंदों जे ओ टेक्न'लजि ओ बेफोरजों गोबां डिस्ट्रेक्ट जायो औ, बे, नंगौ, बाट आं सानोदि बेफोरावबो जेनेबा ओ गावनिबो एसे माबा थानांगौ नङा होमबा जुदि नोङो, गावनि थाखाय मोजां सोलोंथाइखौ लानो गोसो अब्लानिया नोङो मोनसे मोजां बे टेक्न'लजिखौ मोजांनि थाखाय बाहायनो हायो जेनेबा नोंनियाव दा मबाइल दङ' बे मबाइलनि गेजेरजों नोङो बेफोरबायदिनो अनलाइन क्लास लानो हागोन बा गोबां बेफोरबायदिनो कर्स थायो फ्रि कर्सबो मोननो हायो नोङो जेरै हाय इउटुबनिफ्राय नोङो गोबां, सोलोंनो हायो दा जेनेबा नोङो जुदि प्रग्रामिं सोलोंनो लुुबैदों नोङो इउटुबनिफ्राय प्रग्राम सोलोंनो हागोन ट्रेदिं सोलोंनो हागोन नोङो जुदि ट्रेदिं सोलोंनो लुगैदों बिजनेसनि बागै, सोलोंनो हागोन नोङो, नोङो जा लुबैयो बेखौ सोलोंनो हागोन बाट जुदि नोङो बेखौ नागारनानै गुबुन गाज्रि, माबाखौ लायो दा जेनेबा नोङो जासट, स्क्रल खालामो बेखौ गावनि जासट एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बाहायो बा गुबुन खामानिनि थाखाय बाहायो अब्ला बियो नोंनि लाइफखौ बरबाद खालामनो हागौ आरो बिदिनो बे नोंनि सायाव दिडपेन्ड' खालामगोन नों मा मोनसे माबाखौ चुस खालामो सोलोंथाइखौ मोजां सोलों थाइखौ लानो, ना, नों गाज्रि, सोलोंथाइखौ लानो, मोजां सोलोंथाइखौ लाबा नोंनिया मोजां जागोन गाज्रि सोलोंथाइखौ लाबा नोंनि थाखाय बे गाज्रि जागोन आरो
औ, नंगौ, नोंथां,
औ,
आ नोंथाङा ओरे मोजां सम होनानै मोजां ओ बेबायदि सोलोंथाइनि बागै फोरमाय हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जोबोद गोलाव जायो नङा होमबा नोंथां सोलों सोलोंथाइनि बागै बा ओ नोंथाङा आंनो बेबायदि गावनि रोंगौथिनि थाखाय रोंगौथिखौहाय बेबायदि फोरमाय हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गोजोननाय मोनदों आं नोंथांनिसिम,
औ,
गोजोन्थों होनबाना नोंथां,
औ, दे,
औ दे,